हेलौ हेलौ
हेलौ औ औ खोनादों
औ नोंथाङा मा खालायदों?
आं नै ओरैनोसो दंङो।
अ नोंथाङा बिजिमोन नामा एसे।
ओ
नोंथाङा बिजिमोन नामा एसे?
बिजिआलाय नङा नोंथाङालाय मा खालादों?
औ आं नै बिदिनो एसे लामायाव ओंखारबोनानै दङ नै ओं खोनादों।
ओ ओ जानाय लोंनायाथ' जाखांबाय होननो हागौ नोंथाना?
औ जाखांबाय नै।
ए मा ओंख्रि जाखो
ओइ जोंना माबासो आलु बाथोनसो जेबो गैया नोंथां
ए जोंना बा इदिनो आलु बाजानो मा ओमफ्राय दालि ओंख्रि ओमफ्राय आरो मा होनो आलु बाथोन बेखौनो जालाबायबाय औ
दुआनो आरो जेरैथिंजाया जानांगौ आरो दा नोंथाङा बिजि नंखायाबालाय आं नोंथांनाव मोनसे सोंथिनोसो फन हरनाय जादोंमोन माने
औ औ औ सोंजागोन दे
माने खोथायानो जाहैबाय माने आं दा आबादारि जेनेबा बिजनेसावनो आरो आबादारि जा बिजनेस जायखि जाया माने हाब गोदान हाब जेननो नागिरदोंमोन आरो माने बा मावथ'वाखै आरो मावनो सानदों नोंथाङा एसे गाइद खालामनो हागोन नामा माने फोरोंथिनो हरगोन नामा माने
अ माने नोंथाङा दा आबादारि मावनो स्टार्ट खालामजेनो नागिरदों जेनेबा औ आंबो माने बां रोङाबाबो आंनि आइदियाफोरखौ आं नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनो सानो आरो औ औ औ माने आबादारियाव बिदिनो बिजनेस जेनेबा जोङो मा होनो गय ना नारिेंखल थालिर ना
उम
जों गय नारेंखल गायबा जों जोङो होना गायोब्ला जों बोसोर सेयाव सेल' मोनो जों ओमफ्राय मा होनो नारेंखल गायबाबो जों बोसोरसेयाव जों खनसेल' मोनो
नोंथां
औ खोनादों खोनादों
ओमफ्राय जोङो थालिरखौ गायोबा जोङो औ जों थालिरखौ गायोबा जों जेनेबा बोसोराव खनै खन्थाम मोनो जों थालेरा जाहैबाय जेनेबा ओ थिनि सारि मास औ थिनि सारि मासजों जों खनसे जोङो फिथाइखौ मोननो थाङो होमबा बोसोरावहाय जोङो जों बोसोरावहाय जों खननैबा खनथाम मोनो आरोना जों थालिरखौहाय आरो जों होननो थाङोबा नारेंखल गयखौ जोङो बोसोराव खनसेल' मोनो जेनेबा होमबा प्रफिटसिना जाहैबाय आङो नुनाय बायदियाव थालेिर
थालिराव आरो ना
औ औ था बेखौ जोङो बिदिनो बिस बिघा थ्रिस बिघा गायनानै दोनोबा जों बुहुद प्रफिट सिन दं माने जोङो मोनसे दंफांनि फिथाइाव मोनो जोङो देरस' दुइस' बिदि मोननो थाङो जोङो ओ जोङो इदिनो त्रिस बिगायाव जोङो ओ हाजारथाजों दंफां गायबाबो जोङो
सय मास तिनि मासाव जोङो बुहुत थाखा जाहैयो आरोना
दा ओ बेयाव माबा मोनसे प्रसेस दं नामा नोंथां
प्रसेस जेबो गैया गैनायालाय
औ।
औ जों माने गयफोर गायबाबो जों बोसोरसेयाव जों खनसेल' मोननो थाङो जेनेबा गयावबो दलाब दं दंनाया होमबाबो बांसिन ओ जों थालिरखौ गायनो हायोबा जों बांसिन प्रफिटसो मोनगोन माने।
औ।
ओ आरो इदिबो दं जोङो प्रफिट मोननो थाखाय जोङो बिजनेसाव जों मुदुफुलबो गायनो हायो।
ओं।
ओं जों माने मुदुफलाबो जों माने माबा गैया बेना आयु गैया जिखुनु जा गाय बिबानो बेखौ जों फिथाइ मोननो थाङो। जों जेनेबा मैगं-थाइगं गायबा जोङो फथल होन सबायबिमा होन बे माने मेसें दैलां थायो बे बुस्थुआ।
माने जेनेबा बोथोर जेनेबा दैलां बोथोराव गायग्रा मोनसे थायो गोजां बोथ बोसोराव गायग्रा मोनसे बेफोरबायदि आरो ना?
जों माने आंनि नुनाय बायदियाव जो आंनि मथेबा थालिरखौनो नोंथाङा गायना गौ। बुहुद मोजां जागोन माने ओ बोसोराव दाबुलि खामसिन फैगोन आरोना गयनिफाय गायनो हायोबा जेनेबा औ।
जेनेबा आं दायो बेखौहाय थालिरखौनो गायोब्ला आरोना नों थां जेनेबा माबा मोनसे जेनेबा बेवहाय टेकनिकफोर थागोन नामा जेनेबा प्रसेसफोर तालफोर लानाय मानाय बिदिफोरनि
अ' थालिर गायोबा ना।
उम।
थालिर गायोबाथ' बहुद ओ नायनांगौ आनो जायो।
उम दा दा जोंनियाव माने अखा ग्लाम हायो माने दा अखा हानाय जायगायाव जागोन ना जाया दा बेखौबो सोंनो सानदोंमोन आं।
अखा हानाय दैलांनि बोथोर बे जेबो नङा गायजायो जेरै जोङो सापाथ खौ गायोबा जोङो लङा बुस्थु जावना होयो दै बोहैनि थाखाय दै जमा जायैनि थाखाय माबा बांसिन माने बेखौबो थालिरखौबो गायबा जेरै सापाथखौ गायोना ओ लङा मदेल जावना होयो दैनि बेब'स्था थांनायनि मडेल बेखौबो नोंथाङा बनायनो हायो। थालिरखौ गायनानै जेनेबा जेरै जोङो सापथखौ गायो बेबायदिनो नोंथाङा ओ इदिनो लङा दैनि बेबस्था थांनायनि बेबस्था खालामना होबानो जाबाय। आरो बिदिनो मास मोनसेनि बिथोराव नोंथाङा बे मा होनो जेनेबा ओ गाज्रि जानाय जेनेबा एसे आबदालाव दोनजायो मा होनो जोङो ओ बिलाइफोरा अभार जाबा जोङो दानना होनांगौ होमबा बांसिन मोजांसिन जायो फिथाइआबो। आरो दंफाङाबो बायनो चान्स थाया आरो जेन।
औ दा आंथ' गोदान मावनायसो नालाय नोंथां। ओमफ्राय आं गथै गायजोबबा माने गिनायबो मोनदों माने बायसेन्स आं रोङा बायदिब्ला गासिबो लस जाजोबगोन ना दा होमबा आं माने दा थालिरखौ मावोब्ला जेनेबा आधा मावनानै आधा आं बेलेग मावनो सानदों आरो। दा जेनेबा आधाखौ आं थालिरखौ माव मावखानोसै जायो दा नोंहं नोंथां बुंनाय बायदियैनो दा आं बेलेगावहाय आरो मोनसे मा गायदेरनो बेखौ नोंथाङा खोन्था हरनो हागोन नामा? होनो मानो होनबा जो जोंनियावहाय मार्केटआबो एसे डावन नालाय।
औ औ।
खोनादोंना नोंथां
ओं खोनादों।
औ जों माने ओं नोंथाङा जेबायदि होनदों एसे गिनायबो फैदों आरोना। ओ नोंथांनाव हायालाय खै बिगासो दंमोन जेन'बा मथे
दा आं बिदि मावनो थाखाय आं खालिखौ दोननाय जादोंमोन इदिनो थेर' बिगा जानो एसे खम आरो
औ औ
दा आं माबायदि गायोब्ला मोजां जागोन।
औ औ जेनेबा नोंथाङा मा होनो थालिरखौबो गायजायो नोंथाङा माने गुथे थेर' बिगा माने थालिर गायनो गिदों आरो जेनेबा उनावहाय गाज्रि जाजानो ओ नस्थ' अब्ला जों गिदिं जेनोबा
ओं
दा नोंथाङा ओरै खालाम माखासे गय गायनानै खावसे गय गायनानै जों जेनेबा खावसे थालिर गायनानै खावसे मुदुफुल गायबा बुहुत मोजां जागोन माने सबनि दाम बोसोराव बेलेग बेलेग जायोना गयनि दामाबो सोलायो। थालारनि दामाबो सोलायो मुदुफुलनि दामाबो सोलायो नोंथाङा माने आदा आदा फिफ्टि फिफ्टि गायोबा मोनथामखौबो मोजां जागोन। होमबा बोसोराव नोंथांना जेबो नस्थ' जानाय नङा लस जानाय नङा। बोसोराव माने बुहुत प्रफिट फैगोन बिजनेसनि लाइनाव बे फोर नालाय आरो नोंथाङा बेफोर उनावहाय बेफोरखौ मावखांनायनि उनावहाय नोंथाङा बेलेगाव हा लानानै बिदिनो बेलेग बुस्थुबो गायनो हाबावगोन मैगं थाइगं ओ बायदिसिना बिदि हा बुरजाबा साफादबो होनो साफातबो गायनो हागोन बेफोरावबो बुहुत प्रफिट दं आरो आंनि नुनाय मथेबा औ औ
दा गय गायब्लाबो दा दुब्लि जोबसै दिगदार जागोन नामा मानो होनोबा जे दुब्लि गेजेराव जे फैबावदो जे उनावहाय जेनेबा गयफोरा देरोब्ला गो बै खावसे जों आं नारिखलखौनो गायनोसै नामा? नारेखोलाबो एसे मोजां जागोन एसे गोख्रों सेलाबो थायो होनखादोंबालाय जुदि नोंथाङानो
औ औ औ नोंथाङा जेनेबा औ औ नोंथां खोनादों ना नोंथां?
जादों
नोंथां नारिखलबो गायजायो नारिखलाव बुहुद प्रफिट दं फिथाइनिफ्राय लानानै बिलाइनिफ्राय लानानै होन आरो दंफांनिफाय लानानै होन ओ जोङो फिथाइयाव जोङो फिथाइखौबो जों फाननो हायो। आरो जोङो गोलोम बोथोराव जोङो दाबबो फाननो हायो। आरो जों नोंथाङा बेबस्थाफोर रोङोबा जेनेबा नारेंखल। ओ बिलाइखौ नोंथाङा फोराननानै हासिबबो बानायनो हायो नोंथाङा गुथे बे नारेंखल गायनो हायो औ औ। माने नोंथाङा मा होनो जेनेबा नारेंखल गायजोबबाथ' बहुत प्रफिट दं माने मोनसे जों हासि बनायनो हायोबा जों मोनसे खासेयावनो सत्तुर थाखा आसि थाखा दा बुहुद दाम।
ओं नंगौ
आरो ओं नोंथाङा जेनेबा ओ मोनसे फेक्ट'रियावहाय लाइन लाबा नोंथाङा डाइरेक्ट डाइरेक्ट हरनो हायो बेयावबो नस्थ' गैया आंनि नुनाय मथेयाव नोंथाङा हाथायाव थांबानानै फानहैबा ओ दसथा लांबा मोनबा लांबाथ' बुहुत लस जायो फैफिनबा जेनेबा नोंथाङा बिदिनो बुरजायै गायनानै जेनेबा कम्पानि फोराव हैयोबा बुहुत मोजां जायो आरो प्रफिटसिन दं बेयावबो
औ दा होमबा आं बिदि खालामनांसिगोन नोंथां नों बुंनाय बायदिनो। खावसेखौ नारिखल गायनानै खावसेखौ थालिर गायनोसै औ मोजां मोनबाय नोंथांनिफ्राय गाइड लानानै खोनानानै दा माने एसे थिग मोनबाय माने मा मावनो थाखाय जेनेबा फिक्स खालामनो हाबाय। नलै आनन्दायनानै दंमोन नोंथां। गोजोननाय थाबाय औ दे